अ नोंथां। खोनादों ना?
खोनादों खोनादों।
अ मोनाबलिनि आ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। नोंथांनिसिम।
आंबो बरायना लाबाय आरो नोंथांबो हरबाय लोगोसे जोङो दा जोंनि बर'नि दोरोङारि बर'नि दरखार इम्परटेन्ट बैसागोनि सोमोन्दै सावरायनोसै। आसा नोंथांमोननि थिं माबायदि बैसागोखौ फालियो आवगायनि पुराना मडेलाव ना एसे जौगालु मडेलाव?
एसे जौगालु महरावनो जोंनिथिं फालियो नोंथां ओ जोंनिथिंथ' बैसागो फोरबोखौ जोंनि बे जिहेतु सैथो दाननि जोबथा सानखालि बेनिफ्रायनो माने फालिनाय जायो आरो बे जिहेतु सैथो दाननि जोबथा सानखालि मोसौनि सान महरै ओ बेखौ बा मोसौ बैसागो महरै फालिनाय जायो आरो। बे मोस मोसौ बैसागो खालि माने जेसेबांखिनि मोसौ थुखैनायाव नांगौ जायो बेनि सिगाङावनो माने सैथ्र दाननि जोबथा सानखालिनि सिगाङावनो आरो सानसे सिगाङाव ओ जि मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय बे लाव फान्थाव। बेनि अनगायैबो जि बे हालदि होननानै बुंङो जायखौ ओ बेनि अनगायैबो दिगल बिलाइ बायदिफोरखौ माने बेखालिनो ओ थुब्रायनानै दोन खायो आरो अनगायैबो ओ जिहेथु बे खालि। ओ जोंनिया। थ' गोबां गोखा गोखैबो जानाय जायो। बे गोखा गोख बर'नि बे स सैथो दाननि जोबथा सानखालिनि गिबि सिगाङावनो ओ नायगिरनानै लानाय जाहैयो आरो। मोसौ थुखैयो अब्ला बे मोसौ थुखैनायावथ' जोंनो जिहेथु दाला बा खायसे खायसेया संग्राइबो बाहायो। ओ सान्द्रि होननानै बुङो जायखौ ओ बेवहाय हाना लानानै बे लाव फान्थावफोरखौ फिसा फिसा हाना लानानै गोबा गोब माने दलुर दुलुर लायो आरो ओ बेनि उनाव बे औवानिबो माला औवाजों माने औवा खाथिजों माने जिरनानै बेखौ माला बानायो आरो मोसौनो गानहोनो थाखाय
उम उम
बेनि उनाव बे जिहेथु दोआव ओंखाम सोंनाय दोआव बा जौ संनाय दोआव सौनाय दो संनाय दोआव माने जिहतु हांगार थायो बेखौ माने होख'नानै सिखाजों बिनि उनाव जि थाव गुबै होयो बेवहाय होनानै बे औवा हासुं जों माने बे मोसौनो मोसौनि बिखुं अ माने फोथा फोनहैयो आरो। फोथा फुननानै बे उनाव बेखौ फुख्रि बा बिलोफोराव थुखैनो लाङो आरो मोसौखौ बेनि उनाव लाव जा फान्थाव जा बायदिसिना होननानै माने मोसौखौ थुखैयो। ओ
जोबोद मोजां जोबोद मोजां। ओमफ्राय लोगोसे एखे जोंनि जाबो नोंसोरनि जि नोंसोरनि बायदिनो ओ बानायनाय जायो लोगोसे ओ आवगायाव एसे मोनसे मोजां नुदोंमोन जों जेब्ला जों उन्दैमोन। ओ मान माने एसे दैमा बा बिलोफोराव ज' ज'जायैनो फुरा गामिनिफ्राय मेक्सिमाम मानसिफोरा मोसौखौ लानानै थुखैनो लाङोमोन मोजां नाङोमोन आरो अब्लानो खिन्थु दानियाथ' सोरबा मथरजोंसो सुयो। सोरबा ओरैनो बाल्थिंखौ दै लुनानै बिदि खालाम देननाय बहाय एसे जोंनि जे हारिमु बेयो एसे लोरबां लोरबां बायदि नाङो आरोखि आंनि नोजोराव मानसिफोरा समबो गैया देलाय बे हिसाबै बिदिनो बै दिनखालि थेवबो एसे मोजाङै खालामोबा आं गाहाम नांगोन बायदि नाङो आरोखि नोंथाङा मा बुङो बेनि सायाव।
औ नंगौ माने जेसेबांखिनि गोदो माने जि बर'नि हारिमुखौ माने हमथानानै लाखियोमोन नाथाय आथिखालाव ओ माने बां नुनो मोनो आरो माने लोरबां जानायखौ नुनो मोनो बा गोमालांनाय बायदियानो। जायो आरो आरो आथिखालाव माने बयनिबो न'खराव गोदोनि बादि मोसौ थालिया नङा होनब्ला?
ओम ओम।
औ जायनि जाहोनाव माने एसे बेफोरबादि आरो सम गोरोबैनि जाहोनाव बेफोरबादिखौ नुनो मोनो आरो। बे मेचिनजों थु खैनाय बायदिफोरखौ
ओम थिगानो
नोंथांनि ओ जायगायावहाय बे मो जिहेथु बैसागो फोरबो बेखौ ओरैनो सानबोसे खुङो?
आदसा मोजां सोंथि। जोंनियाबो बिदि मोसौ थुखैनानै बा मोसौ मोसौ बिहुबा बैसागुखौ फालिखांनाय नेक्स्ट अखानाय जि एक थारिख जायो से से खालार जायो बैसागोनि बेखालि मा खालामो ओ देरसिन बा बैसोगोरा न'नियानो जा बा आलासि बा खाथि न'खर नसुंसेनिनो जा बिथांमोनखौ ओ खुलुमनानै आसिरबाद बा बोर लाहैयो आरो फार्स्टावनो फुङावनो। बिनि उनाव आरो गोदानै जुलि जागोन दान जरा बिसोरबो माने गामिनि सोरबा मामा जानाय सोरबा मादै जानाय सोरबा बिदिखौ बोर लानानै बोर लाहैनो लानो थाङो आरो फार्स्टआव। बेखिनिया फुङाव जोबोद मोजाङै जायो। गाहाम नाङो ओमफ्राय बैसोगोरा बिथांमोनहा बोर होबाय ओमफ्राय बिसोरबो बिदि एसे एनै माबा माबा माबि दान होबाय दान माने बबा गानग्रा गिन्दि गस्लाबो जानो हागौ बा माबाबो जानो हागौ। बिदि होनानै खुलुनांगौ आरो। यानो आसिरबाद लायो। ओमफ्राय बे सान खालि बै सानखालि मोसानाय हिसाबै लाया आरोखि। बै सानै खिन्थु मो मोसायो हराव जास्ट माबा होनांगौ दाउदै बिदै ना माबा बिदि मोनसे बुंनानै हराव एसे मोसायो। सानाव मोसानायखो लाया आरो जोंनिथिं सोर बेलेग जायगाथिं लानोबो हागौ आं बेखौ बुंनो हाला‌। दा जोंनि जायगाथिं बि हिनिया जायो दुइ तारिखनिफ्राय खिन्थु मोसानाया फुलि स्टार्ट जायो आरोखि फुरा दोरोङारि दामनाय देनाय खाम, जथा, सेरजा बायदि ला लानै ओ हा रमुनियामबो लानानै फुरा गामि नाङैनो जयै एखेबारो जोंनि गामिया खमसे खम सेजौ बाजिनिफ्राय नैजौनि खाथियाव लागै दोंङो नखरफोरा गासिबो नख नखरनि सासे सासे ओंखार थारनांगौ बिदि मोनसे रायजोआव मोनसे नेम खानाय दङ बेजों सोबा सानै साथ ओखाराबा बेलेग खोथा खिन्थु सासेया ओंखारथारनांगोन। खालामनानै जोबोद रंजायो रंजासे रंजानानै गामियाव मोसाबाय एसे खाथि खाला गामियाव बेलेग गामियाव मोसानानै ओ मोनसे थारिख खामनानै खानाखौ माने जायो आरो रंजा बाजा सात थारिखैनो जाथारनांगौ बिदि नङा आरो जोंना नोंसांमोनथिं नोंथांमोनथिं
ओ नोंथां जोंनिथिंहाय बेबायदि नोंथाङा बुंदों जिहेथु बैसागोनि से सानखालि ओ जिहेथु गेदेरा गेदेरफोरखौ माने उन्दैफोरा मान होयो होननानै बुंदों खुलुमो होननानै बुंदों नाथाय जोंनियाव बेबादि ए नुनो थाङा बांसिनानो जोंनि गामियाव आरो माने ओ नाथाय जोंनियाव बे बेफोरबायाददि मान होनायखौ माने बैसा बे मागो दङना मागोनि सेथि सानखालिसो माने ओ बेबादि नेमखान बेखौ माने मानियो आरो नोंथां जोंनि गामियावबो बेबादिनो माने ओ बैसागोनि जि से सानखालि मानसिनि बैसागो होननानै बुङो बेदिन खालि माने जायफोरा बाथौ दुमनो थायो बिसोरो माने बाथौ दुमो बिसोरो बा थौसालियाव ओ धुप धुना सावनानै बेबारिनो प्रसाद होनानै बिबार बावनानै ओ इसोरखौ सिबियो आरो बेनि उनाव बै दिनखालि माने मोसानाय जाया अब्लाबो माने खायसे खायसे गथ'फोरा माने मोसायो आ रो गेदेरफोरा मोसायाब्ला
उम उम नंगौ
मानसिनि बा सेथि बैसागो खालि मोसाया लाबानो नैथि बैसागोनिफ्रायसो जोंनि गामियाव गिदेरफोरा मोसायो आरो
उम उम जोबोद मोजां जोबोद मोजां
सायाव बांसिनानो माने ओ बे खाम सिफुं जथा लानानै मोसानाय बा हा नि लानानै मोसायो आरो बां नानो ओ नाथाय जोंनियाव बे गोदोनि जि दामग्रा सेरजा बेखौ माने जोंनि गामियाव दामनाय जाया आरो ना खौ रावबो दामनो रोङा होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनोब्ला दिनैसिम थायायाखै नाथाय बेफोरनि अनगायै थां आथिखालाव बे खाम, सिफुं, जथा दामनानै मोसानायनि अनगायैबो आथिखालावथ' गोबां बक्स सोंखारबाय जिहेतु आ बेखौ लानानै माने आथिखालाव जोङो बांसिनानो माने बे खाम सिफुंजों मोसायालाबानो बक्स दामनानैसो मोसानायखौ आथि खालाव बांसिनै नुनो मोनो आरो
उम उम उम दं उम
ओ ससियेल मिडिया बा समाजारि बिजोङावनो ओ गोबां इउटुबनि गेजेरजों गोबां मेथाइफोर हगार हरो नङा होमब्ला? मोननो थाङो बर' थाय बेस बैसागो मेथाइ ओ बायदि मोनो। आ बेफोरखौनो माने जोंनि बर' बा जोंनि गामिनि बर'फोरा बा बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा माने ओ बेफोर खौनो माने दामनानै मोसायो आरो।
मोजां मोजां। जोबोद मोजां ओमफ्राय मा होनो ओ बेखौथ' जोङो डायरेक्टलि बादा होनो हाला गामिफोरा डिसिसन लायो बेफोरखौ एसे हेंथा होनो हायो खिन्थु बिदि डिसिसन लाया उन्दैफोरखौ मोसानै बे रंजाथोंसै माथो माथो खिन्थु गिदिरफोरानो बिदि लानानै मोसायोबा एसे बोरैबा नाङो हारिमुखो जाय सिरियासलि लायो हारिमुखौ जाय मोजाङै अन मोसायो गाहाम मोनो। बाखि ओमफ्राय फांसन सिस्टेम बैसागोआ माबायदि ओजोंहाय?
अ नोंथां दिनैसिमहालागै माने ओ जोंनि गामियावहाय आङो बै बैसागोजों सोमोन्दो थानाय बेबादि ओ जा फानसन होननानै बुङो ओ बेफोरखौ माने दिनैसिमबो आं जोंनि गामियाव फालिनायखौ नुवाखै उन्दै समनिफ्रायनो नाथाय गुबुन गुबुन जायगाया आव बे बैसागोजों सोमोन्दो थानाय गोबां आ बे हारिमु फालिनायखौ मा नुनो मोनदों आरो आङो
उम उ। जोंनिथिंबो गामियाव बानायाखै जों ओ खिन्थु मा होनो गामिनि एसे खाथियाव जि जोंनिफ्राय एक किल'मिटार दुइ किल'मिटार जि जोंनि टाउन बा सक जायो। बे फोराव बाहागो लायो आरो जोङो फांसनखो जोंनि फरायसा आफादाबो बानायो। बाखि असमिया बिथांमोनहाबो फालियो बायदि बायदि। फ्राय गाहाम नांबाय नोंथांदो रायलायनानै। रायलायबावसिगोन जोङो सम दिहुनना दे उम।